हेल नोंथां
औ नोंथां गोजोन सानजोब औ खोनादों नोंथां? गिबियावनो गोजोन सानजौफुंनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनो जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफोरनि गाहाम हामलायथि जासिबाय नोंथां।
अ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायना नो फनखौ हरदोंमोन नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन
बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नाफाम बे नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो? बेनि गासैबो बेनि एटु जेद प्रसेसखौ आंनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन
नोंथां फोरमायनाय
बिदिब्ला आङो फारि फारि नोंथांनो फोरमायलांनोसै दा जोङो नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंहा मा बर'नि मोनसे गाहाय मा जामु नङा होमबा नोंथां आरो बे नाफामा जोंनि बर'नि अनगा रावबो गुबुन हारिया बेखौ जाया बा बानाया आरो नाोंथा
आरो बेनो
ओ सरखारारजोंहाय जि आइ टेक होजानाय मोनसे बर'नि जामुंबो जाबाय नङा होमबा नै बावाखै सरकारा जोंनो जायटे होनाया बावाखै दा बे नाफामखौ जों माबोरै बानायो बेखौ आङो नोंथांनो फारि फारि फोरमायलांनोसै दा गिबियाव जोंनो नाफाम देनो थाखाय नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव ना नांग्रगौ जायो
बे मा म जाय मा फुसा हग
मान आं खोनाबोदों आर ना नोंथां? मानो होननानै बुंङोब्ला ना बोथियावहाय बिगुरबो थाया आरो बेजों लोगोसे
थाल
मा बियो देनायाव जोबोद मोजां जायो आरो बिराद गोथाव जायो होननानै आङो खोनाबोदों आर ना नोंथां दा बिनि थाखाय जोंङो ना। लानानैहाय जोंङो बे नाखौ गिबियाव जोङो गोरानै मोजाङै जोङो फोराननानै लाग्रोनांगोन आरो ना नोंथां आरो जेब्ला बे नाया बिदिनो नै सान बा से सान खावसे बेफोरबायदि जोङो मोजाङै फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय मा ओ स्र' स्र'यै जोङो मोजाङै बासिनानै लाग्रोनांगोन आरो जायनाखि बेयाव मैला थाया।
ओ सान्दुआवबो फोरानो हागोन बा जों बा जोङो ससे अराव आरो ससे सान्दुङाव बिदि फोराननो हागोन आरो ना नोंथाङा दा बिनि उनावहाय जोङो नाखौहाय लानायनि उनाव जेब्ला रानो ना रानखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मा देग्रोनांगोन आरोखि बेवहाय देनो थाखाय जोंहा मा दङ गोदोनि दिनाव जोङो उवालखौ जोङो बाहायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जोङो औवालनि अनगायै जोङो दानि गोदान मुगाजों सोलिबोनाय माखासे ग्रेडार मेसििन बा मिक्सार मेसिनफोर बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौबो नुसै आरोना नोंथां सम सम सोरनावबा सोरनावबा दा जेब्ला जोङो बे नाखौ उवालाव देनानै लायो जोंहा बे
जायनाखि नाफामा बांद्राय गोरान जाया एसे गिसि जायो बेनि थाखाय जोङो बेयाव मा थास' बिसुंफोर होफानाय जायो आरो नोंथां
आदा ओ बेखौ दैखांनानै जेब्ला नाया गेब्लेयो अब्ला जोङो बेखौ मोनसे लांदां जायगायाव जों एरख'नानै लागोन आरो बे एरख'नानै लानाय नाखौ जोंहा दोननो थाखाय मा नांगौ मोनसे दोनग्रा जायगा। जायनाखि जों औवा हासुंखौ ओ सिगांनि समाव बाहायबोनायखौ नुदोंमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो दा ओ दिंग्रिनि बथल बा बयेमफोरखौबो जोङो बेखौ बाहायनायखौ नुयो आरोना नोंथा। दा आङो औ हासुंनि सोनायनिखौ आङो खोन्थानोसै मानो होननानै बुङोबा जोंहा बयेमावथ' जोंहा जेबो बेफोरबायदि ओ प्रसेस गैया दडाइरेक सोनानै जोङो मु ख्रा मारिनानै दोननो हायो नालाय।
मोनसे मोजां औवा जायनाखि ओ सोजाथावथाव मानि बुरजाबो सोजायो। बा मोजांबो बेबायदि औवाखौ जोङो बासिनानैहाय फारसेथिं गान्थि लानांगोन आरो फारसेथिं ओ गुदुङैनो दोननांगोन आरो ना जोङो दा बे औवाखौ जोङो मोजाङै स लायोब्ला जोंहा मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो औवानि मैलाया जायनाखि नाफामाव सिथाबा बेनि थाखाय जों बेखौ सा फा खालामना लाग्रोनांगोन।
औवा हासुङाव जोङो मोजाङै नारसोनानै जोङो सोनानै दोननांगोन आरो ना नोंथां। आरो जेब्ला बेखौ जोङो ओ सोखाङो सोखांनाय जायो अब्ला जोङो बेखौ मा ओरैबायदि मोजाङै बेनि मोखांखौ माथुनांगोन जायनाखि बेयाव बार हाबनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बार हाबोब्ला नाफामा गाज्रि जानाय बा मैखुन बेरनानै बा गाज्रि जालांनो ओ चान्स थायो आरो नोंथां बेनिखायनो जों बेयाव बार हाबनो हायै बायदि माथुनांगोन।
जानो हायो आरो नाफामखौहाय बिदिनो थाम दान ब्रै दान बा दान बेफोरबायदि जों दोननानै जानो हायो। जेब्लासिम जोङो बै नाफामखौ दाङा अब्लासिम जोङो बे नाफामखौ थिनानै दोनबाय थानो हायो आरोना नोंथां आरो जेब्ला दाङो
दांबाय होनब्लाथाय' बे नाफाम गोबाव थिनानै दोननो हाला आरोना नोंथां मानो होननानै बुंबा बेवहाय बार हाबोब्लानो बे
दा बेबायदिनो जोङो थाम ब्रै दानसोनि उनावहाय जेब्ला नाफामा मुजियो अब्ला जोङो बे नाफामखौहाय जोङो जानो हानाय जाहैयो आरो ना नोंथां।
ओ नाफामखौ जोङो गाव गोजायैबो जोङो गोरानै बाथोन खालामनानै जानो हायो।
आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ मा ओ थास' बिसं बा थास'
जानो हायो आरो नोंथांहाय आरो जेब्ला नाफामा एवो अब्ला मा जोंहा जोंनि सोरगिदिं मानि बिनि मोदोमनाया गोसार जोब खायो आरो बे नाफाम ओंख्रिखौ जों माब्लाबाबो जा खुमानो हाया आरोना नोंथां दा जोङो बेखौ नाफामखौहाय जोङो ओ जोंनि अनगायै दा जोङो बर'नि अनगायै जों गुबुन गुबुन हारिखौबो जों दा जानायखौ नुनो मोन नाय जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौहाय ओ सरकारा जि-आइ-टेक होनाय लोगो लोगो बियो बेखौ गुबुन हारिफ्राबो दा सिनायनानै जोङो ओ नाफामखौहाय दा जानो लाबाय आरो ना बिसोरबो।
औ नोंथां।
हायो जोङो दा फाननानै जोङो रांबो आरजिनो हानायखौ जों दा नुनो मोनो मोनो आरोदा नोंथां बेबायदिनो जोङो नाफामा मोनसे बर'नि मोनसे सिनायथि होननानै जोङो लानो हायो दा बेबायदिनो मा जोङो नाफामखौ बानायनानै जानो हायो आरोा नोंथां दा नोंथां आङो नाफामनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै आङो नोंथांनिफ्रायबो नाफाम माबोरै बानायो ब मा मा माबोरै जानो हायो बेफोरखौ आङो मोनथिना लानो लुबैदों
दा नोंथाङा आंनो नाफामनि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंबोबाय नाफाङा माबायदि बानायो नाफामखौ नंगौ नोंथां नोंथांनि बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो एबा जोंनि जायगायावबो बिदिनो बानायनाय जायो गुबैय बे नाफाम बानायनो थाखाय जोंनाव ना नांगौ आरो बे साबसिन जायो नोंथां जेरै जोंनो ना फिथिख्रि आरो ना मावा बेयो साबसिन जायो आरो जोंना नाफामनि थाखाय बेस्सिना आरो नोंथां माने बे ना मोननैखौ बानायोब्ला जोंनि नामा जोबोद गोथाव जायो आरो मोदोमो आरो ना गदोरफोरखौबो जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो जेरै रौ मिगाफोरखौबो एसे फिसाफोरखौ मानसिफोरखौ फोराननानै बेरायखौ आ नाथाय बांद्राय गोथाव जाया होनना बुंदों आरो मानसिफोरा आं मोनजाफेराखै नोंथां जोंनि जोंहा माने ना गोरान ना खिथिख्रि ना मावाबासो बानायो आरो नोंथां बेफोरखौसो माने जोबोर गोथाव जायो आरो बेबायदि नोंथां बुंनाय बायदिनो बे नाफाम बानायनो थाखाय मा होनो ना गोरानखौथ' जोंनो नांखाबाय ना गोरामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनो थास' बिस संनांगौ बे थास'ं बिसंखौ जोङो हाग्रानि थास'बासो गोथाव जायो दैे नोंथां बेबो मा थास' गोसोम जानांगौ नोंथांा बे हाग्रानि थास' गोसोमा बेनि बिसांखौसो जोङो हानानै दाननानै सानदुगआव साननैसो फोराननानै जोङो देयो देयो आरो नोंथां दिंखियाव अब्लानो मा गोथाव जायो आरो' नोंथांमोननाय बायदिनो बेखौ जोङो गोबाव समावलागै जानो थाखाय जोङो नाफामखौ दोननो हायो आरो जेरै जोङो औवानि हासुङाव सुनानै थालिर बिलाइग रांजों जोङो खाथिनानै दोननो हायो आरो नोंथां बिदि दोनोब्ला जोबोद गोबावसिमहालागै थायो नोंथां बेबायदिनो जों नाफामखौ बानना जायो आरो जेब्ला जों नाफखौ जायो अब्ला जों नाफाम नाफामखौ गिबियावनो जोङो एवनासो जानांगोन नोंथां नोंथां बेयो गोथाङै जाजाया नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो बेखौ एवनो थाखाय गिबियावनो जोङो थाव थाव गुबैनांगोन एसे बेनिफ्राय जोङो सामब्राम बानलु पियास बिदिनो ओ रुसुन बिदिनो नांगौ आरो नोंथां बे सामब्राम बानलु फेसखौ जों रुसुनखौ जोङो गिबियावनो देगना लानांगोन नोंथां बेनि उनाव देखांनानै जोङो सामब्राम खौ हाना लानांगो नोंथां सामफ्राम गो्जाखौ आरो बेखौ हाना लाबाय ओमफ्राय थावखौ सारायबो दङ होबाय होन थावा जेब्ला दुङो अब्ला जों बे सामब्राम गोजाखौ गोजाखौ होबाय होखांनानै दसेनि उनाव जोङो सामब्राम गोजाया एसे जारे जारे जाबा गोमो गोरलै जाबा जोङो मा होनो बै देना लानाय हाल मा होनो सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौ देना लानायखौ जोङो हो होनांगोन आरो होनानै मोजां एवखा बिबो मोदोमब्ला बे जों नाफामखौ लखबनानै होनांगोन आरो होनानै जोङो दसे एवख्रांबाय एव्रांनानै दै एसे होनाङो नोंथां दै होनानै दसे गोबाव सम एवबानो जोङो बेखौ जानो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो नाफामखौ एवना जानो मोनो आरो दासान्दि बे नाफाम जायोब्ला बे नाफामखौ जोङो एवखनानै जानो हा यानो नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बे नाफामा एवनाय लोगो लोगोनो सोरबा न'खर नसुंसेनि न'खरफोराबो मा मोनथिखायो। औ बिसा ओ ना नाफाम जादों जे होननानै मिथियो आरो बेनिखायनोङा नाफामखौ रावखौबो एरसो खोमानानै एरखोमानानै एबा मिथि खोमाजासे जानो हाया आरो नोंथां नाफामखौ। नोंथां जोबोद मोदोमो आरो नोंथां बेबायदिनो दा जों नाफामखौ मोनो ओ बेनि अनगायैबो न'नि अनगायैबो जों दा नाफामफोरखौ मोनजायो नोंथां। जेरै जोंनो हटेल रेस्टुरेन्ट बे फोदाराव बर'नि जोङो जानो मोनसै आरो बेबायदिनोबा बे नाफामखौ जोंनि बर' हारिनि अनगायै रावबो सुबुंफोरानोनो जायामोन गोदो दा खालि जों मा जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जानायखौ जों नुनो मोनसै। मानो होन बुंब्ला बिथांमोना दिनै रेस्टुरेन्ट हटेलफोराव मा होनो नुदावनानै एबा नुनानै जादाय जानाय नायदाव नायदाव दिनै बिथांमोनाबो जानो हमबाय आरो बायनानैब्लाबो फाननायखौ जायो आरो बिथांमोना बानायनानै जानो रोङाब्लाबो। बेबायदिनो जोंनि नाफामा दिनै बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि ओंख्रिब्लाबो गुबुनजों मोनसे अनसायजानाय ओंख्रि होननानै जोङो मोनथिना मोनबाय आरो नोंथां। बेबायदिनो नाफामखौ मा होनो ओ फालांगि महरावबो दानिया जोंनि बर' आइजोफोरा देरनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो बाजाराव नोंथां बिथांमोना मा होनो ओ नाफामखौ न'आव देनानै ओ मा होनो लारु बायदि लद्रा लद्रा खालामनानै बिथांमोना प्लास्टिकाव खाथे खाथे फाननायखौ जोङो हाथाय बाजाराव जोङो नुनो मोनसै।
औ नंगौ नंगौ।
ओ मा होनो मानोना जोंनि बर' आइजोफोरा फालांगिखौ जोबोद रोंगौ दाना। गोदोनि बायदि नंला नोंथां ओ मा होनो जायखिजाया जोंनि बर'नि जानो जाबाय थानाय ओंख्रिफोरखौ माने गुबुन जायगाया जेरै टाउनफोराव मोननो थाङा बे खौ जों गामियारि ओनसोलफोरावसो बानांना जानायो नुनो मोनो बैबो टाउननि मानसि जाहोनो थाखाय दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ फालांगि महराव लानानै टाउन सोहोराव माने फानफैनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां बेबायदिनो ना जोंनि बर' आइजोफोरा गां मा होनो रांखाव रां खान्थियारि बिथिङाव मानो जौगानो हादों आरो मा टाउनाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ मोनजाफेरै सुबुंफोर खौ जाहोनो हादों बेयो बेबायदि जोबोद मोनसे अनसायथाव खामानि मावनो हानाय जाबाय आरो फालांगियाव नोंथां दा बिदिब्ला नोंथा जोंहाथ' समाब जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
जागोन जागोन नोंथां दोनथ'लायनोसै नोंथां औ गोजोन्थों दे।
थांदे।